नोंथां
खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोना बिलि बावहरनाय थ थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिस सिमबो
ओ नोंथांजों आं फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांना सम दङ' ना
औ नोंथां रायज्लाय जागोन दे
अ ओ खोथायानो जाहैबाय दा अ ओ जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि गायनाय फुनाय सम नङा होमबा ओ आबाद मावनाय सम आबाद मावनाय बोथोर ओ ओरैनो नों नोंथां मोननिखि
नोंथां नोंथांनिखो बारा मोजां खोनायाखैमोन आं
अ ओरैनो दा ओ गायनाय फुनाय सम नङा होमबा नोंथां खोनाबायना नोंथां
औ नोंथां जोंनि ज हेल' हेलौ नोंथां
औ औ ओ नोंथांमोननिखि माबायदि आबाद मावो बेब फोरखौ इसे फोरमायना होदो नोंथां
जोंनि ओनसोलावथ' आबाद खो जोङो मोननै मोननै बाहागोआव ओ मोननै माबा रान मावनाय जायो मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो बा बांसिन माइ आबाद